औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा आंनो माने सम होनो हागोनना एसे। माने आङो नोंथांजों ओ जेनेबा जोङो आबादनि बागै माने एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरोना।
औ नोंथां सावरायजागोन।
अ आतसा ओ ओमबाहाय जोङो आबादखौ माबायदि माहाय मावो नोंसोरनिजाय एसे खोनथालांनो हागोनना नोंथाङा?
औ खोन हागोन नोंथां फोरमायनो ओ जोंनियावहाय ओ आबाद होनोबाथायथ' ओ जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय नुनो मोनो। बा जोङो मावो आरोना नोंथां।
औ
ओ बिदिनो जोगोनारनि आबाद ओ ला ओ इदिनो खुमब्रा आबाद बिदिनो फटल आबाद बिदि बायदि रोखोमनि मावो ओ जोंनि न'ख खरावहाय जोङो दायो दैज्लां बोथोर सम नालाय जोङो ओ माइनि आबाद खौ मावो आरोना नोंथां।
औ अ
औ जोङो माइनि आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो ओ माइग्लिनांगौ नांग्रोगौ जायो आरो ना नोंथां।
औ औ
अ बे माइग्लिखौ जोङो ओ से बोसोरनो गायखांनाय ओ गायखांनाय माइखौ बा जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै ओ जोङो ओ दैयाव सोमनो थाखाय जोङो थयलायाव सोनानै हाय गोरा खाथेनानैहाय जोङो ओ फख्रियावहाय सोबनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां।
औ
औ उम आरो बे, बे माइखौहाय जोङो ओ सानसे हरसे दो दैयाव दोननानैहाय जोङो बेखौ बोरियाव बोखां फिननानै दोननाय जायो आरोना। ओ जेब्ला बोखाङो बेखौ जोङो ओ फख्रिनिबो ओ बोरियावनोहाय दोननानै जोङो दैखौ एसे सर'ग्रोनानै लानाय जायो आरोना नोंथां।
मानो होनोब्लाथाय जोङो बेखौ न'सिम लांनो थाखाय ओ गोलोर जायो नालाय दैखौ सर'दग्रोनाय जायो आरोना
उम
इसे आरो बेखौ सहरग्रोनानै जों न'आव लाना थांबाय थांनानै जोङोहाय ओ हायाव ल'खबनानै दोननाय जायो जेरै न'नि बारान्दा बिदियाव हायाव लखबनानै दोननाय जायो आरोना दोननायनि उनाव जोङो ओ लखबनाय लखबनानै जोङो बेयाव दै सारस्रो सारस्रो खालामनानैहाय जोङो ओ थालिर बिलाइ बा ओ थास'नि बिलाइ बिदिजों खोबनानै दोननाय जायो जाहाथे ओ माइ बेगरनि ओ गाजाया ओंखारथों बेखौ जोङो ओ बिदिनो जों खोबनानै दोनो माइखौ खोबना दोननानै जोङो ओ जेब्ला ओ बे बे माइग्लिखौ जोङो फोनो थाखाय जोङो दुब्लि हालेवो बेखौ जोङो आथिखालाव जों टेक्टरजोंनो हालेवनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ।
जोङो आथिखालाव मोसौजों। हालेवनायखौनो नुनो मोनलिया माने ओ खम जाबाय। ओ बिदिनो जोङो सामार होननानै खारायनानै लाग्रोनाय जायो। लांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ मै होनानै ला नाय जायो मै होनानै जोङो बेखौ ओ। जेब्ला दोगो दोगो हाब्रु जायोना बेयावथ' जोङो माइखौ फोनो हाया। बिदिनो नङाब्लाथाय जों बेयावनो। हालेवखांग्रो हालेवखांग्राखाय जोङो मै होग्रोखांनानै जोङो बेयाव। माइ बेगरखौ फोनो हाया मानो होनोबा बे माइ बेगरा हा सिङाव गोदोलांजोबगोन। जेब्ला गोदो लांग्रोयो अब्ला जोङो जेब्ला फुनो सम जायो अब्ला जोङो। ओ खोथाया जोंना गोरा जागोन आरोना बिदियाव फैयोब्लाथाय। बिनि थाखायनो जोङो थामजिसो मिनिट। दोननानैहाय जोङो ओ माइखौ फोनानै दोननाय फोनानै दोननाय जायो। बिदिनो मा खोथिया महर मोननो थाखाय जोंनो ओ। दान मोन ओ बिदिनो दान मोनसे ओ। दान दानसे खावसे बिदियाव जोङो खोथिया। खौ जोङो ओ खोथिया महर मोननानैहाय जोङो गायनो हानाय जायो आरोना। बेखौ जोङो गायनो थाखाय ओ दुब्लि आलेव नांग्रोगौ जायो आरो बे। खौ जोङो फुनानै लानाय जायो। फुनानै लानानै जोङो बेखौ मुथा खानाय जायो। ओ जेब्ला मुथा खानाय जायो मुथा खायोब्लासो जों बेखौ। गुबुन मोनसे दुब्लियाव लांनो हागोन आरो ना।
औ।
बिदिनो जोङो आलेवो। दुब्लिखौ आलेव गोरना लाबाय बिदिनो सामार होनानै खाराय होनानै खाराय होनानै मै होनानै बिदि। खालामनानै लायो जोंथ'ओ। ट्रेकटरजों हालेव गोरना लायो आरोना आरो। बिदिनो जोङो माइखौ ओ आइजोफोरजों गायनाय जायो जोंनियाव। जोङो ओ गुबुनफोरनाव ओ। हौ हौवासाफोरखौबो गायनाय नुनो मोनो आरो ना अब्लाबो जोंनाव। हिनजाव मानसिफोरजोंनो बा आइजोफोरजोंनो गायो आरो। ओ आरो गोदोनि दिनावहाय जोङो ओ। सावरि बादाारि जानाय होननानै बुङोना बिदि। ओ गामिनि गासैबो ज' जालायनानै गायोमोननो। ओमफाय जोंनावहाय दायो हाजिरा गायो आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना समा समनि आंखाल। ओ आरो दानि मानसिफोरा ओ। फैसाखौल' सिनायो बिनि थाखायनो जोंनाव ओ। ओबा हेफाजाब होलायनाय। खौ नुनो मोनलिया आरोना नोंथां बिदिनो जोङो माइनि आबाद। खौ मावो जेब्ला माइया मोननाया लासे जों बेखौ जोथोन लानांगौ जायो। आरो बिदिनो जेब्ला ओ काति फोरबो फैयो अब्ला जोङो काति फोरबोनि से सानाव जोङो काति खासा फोरबो काति खाजा ओ फुजा होनाय जायो बे फुजाखौ जोंनि माइआ मोजाङै जाथो होननानै जोङो फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
ओ खोनादोना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथांमोननि जा माने मा मा माइ खौ मायनि आबाद मावनाय जायो बेखौ खोन्थानो हागोनना नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन थारैनो। ओ जोंनियावहाय ओ रन्जित माइ ओ जोसा माइब्रा बिदिखौ ओ बांसिनै नुनो मोनो आरो ओ जंग बन्धु बिदिखौ गायो आरोना नों थां नोंथांमोननियावहाय मा मा माइ गायनो हायो बा गायो?
जोंनिथिंजायबो बिदिनो जेनेबा माइब्रा थाबाय बिदिनो जोसा माइ थाबाय रनजित इदिनो खथुर बोस'जोर थाबाय इदिनो बिदि बेखिनिखौ माने बांसिन गायनाय जायो आरोना जोंनि एरियानियाव।
औ नोंथां।
आरो बिदिनो मैगं थाइगंनि आबादफोर मावोना नोंसोरनि साइदजों?
औ नोंथां ओ जोंनाव बिदिनो ओ दायोथ' ओ दैज्लां बोथोराव जोंना दैज्लां बोथोर माने जोंनो दैज्लां बोथोरनि आगोलावनो जोङो थास'खौ गायनाय नुनो मोनो। ओमफ्राय आरोदा ओ थास'नि बिबारखौ ओ खानानै बा थास' बिबार बारो जोङो बेखौ खानानै ओंख्रि जायो आरोना नोंथां। आरो दायो ओ जिंखानि मै जिंखा आबाद जोगोनार। ओ बिदिखौ ओ नुुयोनो मोनो आरो नोंथांमोननियाव मा मा आबाद मावो दा दैज्लां समाव?
जोंनिजाबोथ' बिदिनो जेनेबा जोंनोथ' आबाद होनोबाथ' जोङो गिबियावनो मायखो नांग्रोबाय नङा होमबा? ओ जेनेबा जोंनो जे जों ओंखाम जायो जोङो माइखौ गायाबा थ' जोङो ओंखामखौबो मोननाय नङा जेनेबा माइनिफ्राय मायनिफ्रायसो माने ओंखामा जायो नालाय इदिनो जोंनियाबो मायनि आबादखौ बांसिन मावनाय जायो ओमफ्रायहाय माने जोङो माने जिउख' माने माने माय आबाद मावनायजोंल' माने जों जालांनो हाया नालाय संसारखौ माने जोंहा मैगं थाइगंनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिखायनो जोंना माने जोङो मैगन थाइगंनिबो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जोंनि गामि खाथि खाला ओनसोलफोरावबो। जेरैहाय बिदिनो पथल खुन्द्रि बिदिनो थाइसुम। बिदिनो जोगोनार जाहैबाय पानिलाव खुमब्रा बिदिनो अनेक माने मैगं थाइगं गायना गायनाय जायो आरोना।
औ नोंथां।
औ जेनेबा ओ मा होनो बेखौ जोंथ' माने बेफोरखौ गायनानैबो माने जोङो माने एसे एनै बेखौ फाननानैबो माने जोंहा रां फैयो नङा होमबा हाथाय बाजाराव थांनानै जों बेखौ फानहैनानै माने जोंहा एसे एसे एनै रां मोनो।
औ नोंथां ओ नोंथां बै मैगं थाइगंफोराव मुलि होयो ना ओरैनो ओरैनो जायो ना ओमफ्राय आरो हासारफोरखौ मा मा होयो?
अ जोंनि जायोथिथ' माने जोंनि हासारा माने एसे हासार मानेथ' जोङो आगोलो ओरैनो गोबोरखिनि हासार बानायनाय जायोमोन आरोना। बिदिनो ओ दानियाथ' आरो मा होनो न'खरफोरावबो दानि मोसौबो बारा लाबांला नङा होमबा। गोदो गोदायथ' मोसौनि माने बिसोरनि खिनायजों माने बियो हासार जालाङोमोन आरो ना बिसोरनि खिया बेखौनो जोङो माने मैगं थिलियाव लां हैनानै माने बेखौनो एसे एसे हादो मिक्स खालामनानै मिलायनानै होयोमोन आरोना। ओ दानियाथ' आरो मोसौबो गैबांला खामनो माने दानिया आरो मुलि होनाय जायो आरोना।
औ
माने गलानिफ्राय जेनबा सकफोरनिफ्राय लाय नानै माने मुलिखौ सारनानै होनाय जायो आरोना गायनाय समाव।
औ।
नङाबा माने हासार मोनैनि थाखाय माने आबादाबो जानो जानायखौ नुनो मोना जोङो हासार होबासो माने जौ लांनो हमो।
नांगौ नोंथां।
औ बिदि मावनाय जायो आरोना जोंनिथिंबो माने जोंथिंजाय जोंहा माने बाग्ला दैमा खाथि सेर जायो नालाय जोंनिथिंजाय माने जोगोरनायनि आबादखौ माने बांसिनहाय मावनाय जायो आरोना।
औ नंगौ औ माने ओ जोगोनारावहाय दै नांगौ आरो ना।
औ औ दैबो नांगौ बेखौ माने सम सम माने जोथोन लाबाय थानांगौ जायो आरोना बे नायबाय थानांगौ जायो।
औ। ओ माने बियो ओ जोगोनारनि आबादाहाय ओ जुदि अखा ख्रेब ख्रेब हाबाय थायोबा बा दै बुरजा जायोबाथाय ओ बिदिनो गोरमियो ना गोरमियाबा नोंथां?
अ दै बुरजा बांद्राय बुरजा जाबाबो मोजां नङा माने बिदिनो एसे नायै बिफांखौ बिफांनि सेहेराखौ माने नायै नायै होनांगौ जायो आरो ना। जेनेबा एसेबो माने बाय बिफाङा रानदबलांनो हमबा माने बेयाव दै नांबाय। हासारनिबो गोनांथि होनना जों माने मिथिनाय जायो आरोना। जायबा सेहेराया मोजां बेयाव हासार होलायनांला।
औ माने ओ दैखौ जोङो ओ बिदिनो हन्दा मिसिंफोरजों सारना होयोना बे ओ दै होग्रा ओ आइजेंजों होनाय जायो।
अ -जोंहा माने बिदियाव माने ओ दमखल गायना दोननाय दोनखायो बेजोंनो माने मटर लगायनानै माने एसे एसे पायभ जरायनानै होनाय जायो आरोना।
औ नोंथां नंगौ नामा?
मटरनि हेफाजाबजों होनाय जायो।
अ माने जोंनियावहाय दायो दैज्लां बोथोरावहाय ओ जोगोनारनि ओ माबा गायनाय नुवा नालाय। ओ जोङो ओ बांसिनै जोंनावहाय ओ माइनि आबादखौ जों नुयो आरो जोङो थास' थास' गायो आरोना नोंथां।
माने बेफोरो मैगं थाइगंआ सिजोन लाना सिजोन जायो दाहायथ' माने खुनदुलि पटल बेफोरबायदिनि सिजोन नङा होमबा? बेफोरनि आबादा दङ आरो दा जेनेबा दासान्दि दा दैज्लां बायनायनि उनाव बेसोरनि सिजोन फैबा जोगोनारनि बेफोरनि थायसंफोरनि माने बेफोरनि माबाफोरा गायलांसिगोन आरोना सिजोन लाना सिजोन जायो।
औ नोंथां औ
दाथ' जोंहा दैज्लां दैज्लां बोथोर माने दाथ' माइ आबादखौनो बांसिनै माने मावनाय जायो आरोना दा बोथोराव। बे रां
औ आरो ओ मा होनो बे ओ मैगं थाइगङाव जोङो गोबां मुलि बाहायनायनि जाहोनाव जोंनि देहाफोराबो गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
औ औ बेबो नंगौ
औ गोबां बिबांनि मुलि बाहायना आरो हासारफोराबो जोङो बाजारनिफ्राय मोननायसो